हेलौ अ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांजों आं दावबायनायनि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
ओ हागोन नोंथां
औ
औ बेजों दावबायनाय बुङोब्लाथ' ओ बयबो जेबा सुबुं एबा मानसिफोरा गोबां गोबां गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो जेनबा सिमां दङ नङा होमबा नोंथां
औ
औ बिदिनो जोङो मेगनजों जों थांनानै नुवाबाबो बिदिनो ससियेल मिडियायाव गोजान गोजाननि गोजान गोजाननि जाय जायगाखौ जों नुनानै माने बे जायगासिम जों दावबायनो गोसो जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थांनो हायाब्लाबो बिदिनो खायसे दाव बायारिफोरा गोजान गोजान जायगायाव दावबायनानै जेनेबा मबाइल फोरजोंनो सुसेल मिडियायाव फट' एबा फट' सेबखांनानै बिदिनो भिडिय हेगारो आरो ससियेल मिडियाआव नङा होमबा नोंथां बिब्दिनो जोङो बेफोर खौ नुनानैबो बे दावबायनाय जायगासिम जों सहैयो आरो दावबायनाय बोङोब्लाथ जों जेनेबा बिदिनो माबाफोर दुखु टेनसनफोर जाबाबो जों दावबायनो थांब्लानो जों गोसोखौ गोजोन मोननाय नङा होमबा नोंथां औ थिग बेबायदिनो जोङो बिदिनो लोगोफोरजों बांसिन दावबायनो थांनाय जायो आरो नोंथां मानोना न'खरनि सुबुंफोरा बारा सम मोनैलाय होनो हायलै जोङो जा सम मोन बेयावनो जोङो न'खरनि लोगोफोरजोंनो एसे दावबायनो ओंखारलाङो आरो बिदिनो दावबायनो बुंब्लाथ गोबां मानसिया दावबायनो थाङो आरो दाथ गरम बोथोर नङा होमबा नोंथां बे गरम बोथोर समावबो बिदिनो बे दैमा एबा हाजो सेरनि दैमाफोराव जों गोबां सुबुंफोरखौनो जों बे दैमायाव दुगैनो थांनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ औ
बिब्दिनो गोजान गोजाननि सुबुंफोराबो बेयाव दावबायनो फैयो आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोंनिया बे डिसेम्बरनि लास्ट एबा बैसागुनि बैसागु दिसेम्बरनि लास एबा बे जानुवारिनि से थारि गोबां मानसि लावखार ओंखाम जानो थाङो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ बे लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जोंल' नङा गोबां गुबुन गुबुननि मानसिफोर फैयो जेरै स्कुल कलेज निफ्राय फोरोंगिरिफोरा दावबायलांनाय फरायसाफोरखौबो लोगो मोनो आरो गोबां गोबां जेनेबा गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर बायो खायफाया न'नि फेमिलिफोरजोंबो थांनायखौ नुयो आरो नोंथां
बिदिनो डिसेम्बरनि लास्ट एबा जानुवारिनि से थारिखाव गोबां मानसिफोरानो लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो नोंथां
औ नंगौ
नोंथां नोंथाङाबो बिदि बिदि बिदिनो बोसोर गोदानफोराव ला लावखार ओंखाम जानाफैनो थांनो मोनफेरबाय नामा नोंथां
गाव नोंगौ नोंथां
औ
आं आंबो मोनफेरबाय बिदिनो लावखार ओंखाम जानानै जोबोर मोजां मोनो आरो बिदि बयबो बयजोंबो ज' ज' बिदि जनानै जानानै आरो आरो जोङो बयबो बिदिनो ज' जानानै लोगो नांनानै बिदि बायदिसिना मैगं थाइगं सङो मैगं सङो
औ
आरो बेदर बेदर बानायो बेदर एवनानै जानाय जायो औ आरो अमा सावनाय जायो बिदि जानानै जोङो माने जोबोद मोजां मोनो आरो गोजोन मोनो बिदिनो आरो जोङो आरो जोङो बिदि ज' ज'यै थांबथाय जों गोसो खौ जोबोर गोजोन मोनो जेराव जों सानै सिरि बिदि दुखु जानानै थाब्लाबो माबाफोर गोसोआव दुखु मोननाय थाब्लाबो जों बिदि दावबायनानै दावबायहैयोब्लाथाय जों माने जोबोद गोजोन मोनो आरो गोसोखौ रंजानाय मोनो दसे समनि थाखाय जोङो बावगारो आरो
औ नोंथाङा बिब्दि दावबायनो थांनायफोर औ लावखार ओंखाम जानायफोराव न'खरनिफोरजों थाङ ना लोगोफोरजों थाङो नोंथां
औ आंथ' गोबाङैनो बिदि लोगोफोरजोंसो थांनाय जायो बिदि न'खरनिफोरजों थांनाय जाया आरो बांद्राय माने बिदि न'खरनिफोरा मानि एसेबां माने सम होनो हाया नालाय गावबा गाव खामानियाव मुखुब थायो बेनि थाखायनो लोगोफोरजोंनो बांसिन थाङो आरो आङो औ नोंथाङा बिदिनो मा मा मा जायगायावहाय दावबायायो हैनो मोनखो
औ आं बिदिनो बुं थाङोब्ला जोंनि बे खाथि खाला थानाय बे मैनाफुख्रि जायाव जोङो मन्दिर थायो नङा मांथा हाजो सायाव बेयाव थांनो मोनबाय आरो जोंनि बे खाथि खाला थानाय दारागाव सुकि हाजो बिदिनो सिलं बिदिनो भुटानफोराव आं बेरायनो मोनबाय आरो नोंथां
औ नंगौ
थिग बेबायदिनो जोंनिया बे दारागाव सुकि बुङोब्लाथ' बेयाव जोंनिया‌ ओ बेनि जायगाफोराव माने थांब्ला जों गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां बेनि समायना रमायना हाजो हाला एबा बिफां लाइफां मिथिंगायारि महर आरो दैमा दैसाफोरखौ नुबोलानो जों माने गोसो गोजोननाय मोनो आरो जों बिफदिनो सम सम बेफोर खाथि खाथि खाला थानाय हाजो हालायाव जों बेरायनो थांबाय थायो आरो सम मोनब्लानो बिदिनो आरो जोङो बेरायनानैबो जोबोद जों गियान एबा मोनथियिखौ मोनथि मोननाय जायो आरो दा दाब दाब जायगायाव थांनानै बिदिनो मोनथिनाय मोननाय जायो होनब्लाथ' जों बिबदिनो जोंनि जोंनि ओनसोल एबा इसोरनि ओनसोल जोंनि गामि आरो बिसोरनि गामि एसे आलादा आलादा नंगौना नोंथां औ थिग बेबायदिनो जेनेबा बिसोरनि गाननाय जोमनाया आलादा बिसोरनि रायज्लायनाया आलादा बिसोरनि थानाय जानाय लोंनाय राव फावफोरा आलादा आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनिस्राय बे गुबुन हादोरफोर हादोरफोराव एसे जेनेबा बिदिनो साब सिखनफोरखौ एसे ओ मोजांसिन नुयो आरो जोंनिया माने बारा एसे सा सिखन बिदि नुवा आरो मानसिफोरखौ खायसेफोरखौ औ माने जायगाफोरखौबो औ जों आरो जों बिदिनो दावबायनाय बुंब्लाथ' जों बिदिनो स्कुल कलेजाव फरायनाय समावबो जों बिदिनो जोंखौ फोरोंगिरिफोरा ओ दावबायनो लाङोमोन आरो नोंथां बिदि गोजान गोजान जायगायाव जों बे फरायसालि एबा स्कुलनिफ्राय दावबायनो थांनायावबो जोङो बिदिनो ओ बिदिनो दै बाज्रुमफोरखौ जों नायनो थांदोंमोन आरो नोंथां जाय दै बाज्रुमखौ जोङो बिदिनो दैमा गोदेर मोनसे नावजों बारनानै जों माने बेयाव नायनो थांनांगौमोन आरो नोंथां
औ औ औ
जों बिदिनो ओ जों दावबायनो थांनाय समाव जों माने बास जोंनो दावबायनो थांदोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा बिब्दि स्कुल कलेजफोरनिफ्राय दावबायनो थांफेरबाय नामा नोंथां गोजान गोजान जायगासिम
औ नंगौ
औ
बे स्कुल कलेजनिफ्राय माने जोंना सार मेदामा बिदिनो जोंखौ मोनसे बैरुबखुण्ड ओ भैरबखुनदआव भैरब कुन्द'आवहाय माने जोंखौ लांदोंमोन आरो बिदिनो लावखार ओंखाम जानो थाखाय स्कुलनिफ्राय औ बे टाइमावहाय जों बासजोननो थांनाय जादोंमोन बासजोंनो थाङोमोन थां थाङो आरो बिदि थांब्लाथाय ओमफ्राय ओरैनो जोङो बिदि खाथि खालायाव थांङोब्लाथाय स्कुटि एबा बाइकफोरजोंनो थांनाय जायो आरो मानोना जों एसेबां माने गोजानाव थाङा नालाय खाथि खाथि खालायावनो ओ दसेनो मोनहैयो नालाय बेनि थाखायनो जोङो स्कुति बा बाइकफोरजों थांनाय जायो आरो बिदि जोङो गोजान जायगायाव जोङो बासजों थांनाय जायो आरो आरो बे जायगायाव ओ औ बे भैरबकुन्द' होननाय जायगायाव ओ थांनानै गोसोखौ जोबोर गोजोन मोनो आरो
औ नोंथाङा बेयाव थांनानै मा मा नुनाय एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ नंगौ आं बेयाव थांनानै ओ गोबां बिदिनो जायगा नुबोदों ओ जेरै भुटान भुटानाबो बिथिंनो थांनाय जायो नालाय भुटानावबो हाबैदों आरो बिसोरनि जायगाफोरखौ नायदों आरो बिसोरनाव उम बिदि आलायनाय दलं दङ बे दलङआवबो गाखोना फैदों आरो आरो उम बिसोरनि मानसिफोरखौबो नुदों बिसनि मानसिफोरा माने जोबोर बिदिनो नायनो समायना गुफुर गोजा बिदि आरो आरो बिसोरनि थानायफोरा जोबोर मोजां जोबोर साब सिखोनाव थायो बिसोरो जोबोर माने साफायाव थायो आरो बिसोरो औ न'फोराबो हानि नङा औ बिदिनो बिसोरनि न'आथ' बिदि ओ बिसोरनि न'आथ' बिदि दिनो हाजो गेजेर गेजेरावसो दङ नालाय हाजो सायाव बिदिनो बिसोरनि लामाया माने गाहाय गोजौ आरो हाजोनि गेजेर गेजेरावसो दङ नालाय इसोरनि नङा आरो बे ओ भैरब खुन्द'आव भैरबकुन्द' होनबथाय' बयबो मिथिखायो जे बेयाव ओ दै बोहैलाङो जेरै अन्थाइनि गेजेर गेजेर अन्थाइनि बिदि दै बोहैलाङो बे दै मासे सेर ओ बे दै सेराव जोङो ओ लावखार ओंखाम जायो आरो बे ओ दैमासे बे बिनि सेराव लावखार ओंखाम जानानै जोबोर माने गोसोखौ गोजोन मोनो आरो जानाय मोनो ओ औ बेफोरबायदिनो जों बिदि लावखार ओंखाम जाहैबाय आरो
ओंखाम जानो थांनायाव नोंथांमोनाल' थांदोंमोन ना आरो नोंथांमोना गुबुन ओ मानसिफोरबो लोगो
औ औ औ औ जोंल' थाङाखै बेयाव जोंनि हारिनि मानसिफोर थाङाखै बेयाव बेयाव ओ गोबां ओ गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो थाङो बयबो ओ सोरबा स्कुलनिफ्राय फैयो सोरबा कलेजनि फ्राय आरो सोरबा सोरबा न'खरै फेमिलि फेमिलियैनो थाङो लावखार ओंखाम जानो थाखाय
औ औ औ बे लावखार ओंखाम जानो थांनायाव जोङो औ बे लावखार ओंखाम जानाय थांनायाव जों गोबां गोबां मुवा बेसादफोर फाननाय नाय नुयो फिथाइ सामथायाइ नङा होमबा नोंथां बिदिनो भुटाननि कमलाफोरखौ फान्नाय नुयो औ
बेयाव माने बांसिनानो कमलाखौ फाननाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ आरो खायफाफोरा बिदिनो जोंनिया दख'ना हि जोम हिसिमाफोरनि दखान होयो आरो खायफाया बिदिनो जानाय लोंनाय ओ बिदिनो हटेलफोरबो होयो नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ बिदिनो बेदर खावनाय बिदिनो लाथा एम फौ जा नों जानो गोसो नाफाम बिदिनो सबाय बिदिनो साम' बे खौबो गासैबो मोनो नङा होमबा नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ नोंथांजों राय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे